हेल' औ नोंथां औ खोनादों
औ नोंथाङा दा मा खालामदों?
ओ आङो ओरैनो दंगासिनो।
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि बागैसो सावरायनो नागिरदोंमोन। ओ बर'फोरनि ओ औवानि बा बर'फोरनि औवानि बाहायनाय बेखौसो सावरायनो नागिरदोंमोन। सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायजागोन दे।
बर'फोरा बेे औवाखौ गोबां बिथिङाव बाहायनायखौ नुनो मोनो जोङो जेरै हौवाखौ जोङो गु गुबै न'आव बाहायनायाव न' बानायनायाव बाहायनायखौ नुनो मोनो। बड'फोरा न' न'खौ औवाजोंनो बानायो आरो औवाजों जोङो धाराबो बानायो बैसां बानायो आरो आबाद मावनायावबो
आबाद मावनायावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो जों जेरै आबाद मावनायाव बाहायनाया खोथिया बाथि ओमफ्राय ओ हुकेन आरो ओ बिदिनो गोबां गोबां जेरै मै बेखौ बानायखौ नुनो मोनो आरो बाहायनायखौ आरो औवाजों जोङो ओ बर'फ्रादेन ना सानायावबो बाहायनायखौनो मोनो जों जेरै जेखाइ, खबायाइ, लाबजे गन। लाब जेनि बिदिनो गन बेखौ बानायनायखौ नुनो मोनो आरो जों।
औ
आरो बिदिनो गोबां गोबां औवाखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा बुंनो हागोनना औवानि बागै एसे?
औ हागोन थारैनो नोंथां नोंथाङा म ख'लांमबाय औ औवाखौ जों गुबुन गुबुन जोंनि नांगौ खामानिफोराव बाहायनाय नुनो मोनो।
औ
अ जेरैहाय जों न' लुनायावबो जों गुबुन गुबुन बिथिङै गुबुन गुबुन रोखोमनि औवाखौ बाहायनाय जायो। जेरैहाय जों ओ न'नि खुन्थिया बानायनो थाखाय जों औवा बुरखाखौ बांसिन बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो जों उखुम एबा ओ न'नि इन्जुर बानायनो थाखाय जों औवा गुबैफोरखौ बाहायनाय जायो ओ बेबायदिनो जों जोंनि ना गुर ओ ना हमनाय आइजें आयलाफोर जेरै ओ जेखाइ खबायाइ ओ जेंगाय बेफोरखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो बेबायदिनो औ फल' आरो बेबायदिनो ओ खखा ओ सेन खाखि बेफोरखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायना लायो औ आरो बेबायदिनो गोबां ओ जोंनि सानफ्रोमनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर ओ जेरैहाय ओ जों माइरंफोर जावनो सालिनि थाखाय जेरै संग्राय सान्द्रि बेफोरखौबो जों औवानिफ्राय बानायो लोगोसेनो खादा औ आरो जोंनिया आबाद मावनो थाखाय ओ नांगौ जानाय आइजें आइलाफोरखौबो जों औवानिफ्राय बानायो नोंथाङा मख'बाय जेरै हुकेन मै आरो नांगोलाव होग्रा जोंनि जुंगाल बेफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायो। आरो बाव दङ ओ सानदांगा मोन जे सालिग्रा बेसाद बेखौबो जों न'निफ्रायनो बानायनाय नुनो मोनो।
औ
ओ बेनि अनगायैबो औवाया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायनि थाखाय गोनां मुवाफोरखौ जोंनो जगायनानै होयो
औ
औवानिफ्राय जों गोबां ओ रोखोम रोखोमनि मुवा बेसथर होननानै ओ जोंनि जिउ खुंनाय राहाखौहाय ओ दानानै लादों जिहेथु हौवाया ओ मि सिंगियाव मोननो गोरलै बे हिसाबखै जों औवानिफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ मुवा बेसाद आइजें आइलाफोरखौहाय जों बानायनानै लायो बेबायदिनो औवानिफ्राय ओ माखासे जिरायग्रा एबा जोंनि सियार बेफोरखौबो जों बानायनाय नुयो आरो आथिखाल ओ माखासे ओ जोंनि आखाइनि ओ औ जोङो औवानिफ्रायथ' गिसिब ओ बेफोरखौबो दिरुना लानो हायो। आरो माखासे जोंनि आखाइनि ओ हाबा जाय